हेल' हेलौ नोंथां खोनादों ना?
हेल'
हेल'
हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों
औ नोंथांजों माखासे आयदाफोरनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन
औ बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो
औ ओमफ्राय नोंथाङाहाय एसे ओ बर' हारिनि आबादनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन हागोन ओ बिदिब्ला नों थांनि सोंथि सोंनाय बादियै आं ओ बर'नि जि आबाद मावनायनि जि आदब खायदा बिनि बागै एसे बुंफोरनानै होनो सानदों ओ बर'फोरनि आबाद मावनाय आदब बा बर'फोरनि आबाद होननानै बुङो बुङोब्ला जों बेै माइ आबादखौनो बुजियो ओ बर'फोरा गा हायै माइ आबादखौनो गावनि आंगो आबाद हिस साबै मावबोनायखौ जों नुबोदों आरो नुबोगासिनो दङ' बेजोंनो लोगोसे माइ आबादखौ बर'फोरा ओ दैज्लां दैज्लां बोथोराव ओ बां मावो बर' फोरा माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव खेबनै मावनायखौ आं नुनो मोनो
औ
गिबियाव ओ गिबि खेबाव मावनाय आबाद माइ आबादा जाहैबाय आसु माइ बिदिनो माखासे माइफोर दङ' आरो बि नि उनाव मोनसे माइखौनो आरो आलादा आलादा माइनि जोलैफोरखौ खौ माइज्लि फोनानै गुबुन रोखोमै माइ आबाद मावो जेरै ओ बैफोर माइ बा माइज्लिनि मुंफोरा आं एसे फोरमायनानै होनो सानदों ओ जेरै आइजं बाहादुर रन्जित आरो गोबां बायदि बायदि आरो बेजोंनो लोगोसे बर'फोरा माइ आबादनि अनगायैबो माखासे गोरान आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो जेरैबायादि था जेरैबायादि था रुन आबाद फाथो आबाद बेसर आबाद खुसेर आबाद आरो गोबां नाथाय बैफोर गोरान आबादफोरखौ मावनायनि अनगायै बर'फोरा बांसिनै माइ आबाद मावनायाव ओ गोसो होसिननायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो
जोङो
बै माइ आबादखौ मावनाय बा बर'फोरनि आबाद मावनाय खान्थिया गोदो गोदाय जेरैबादिमोन दायो नाथाय ओ समजों लोगोसे मुगाजों गोरोबफानानै गोबबां सोलायनो हमबाय ओ जेरैबाददि आं बिनि सायाव एसे बुंफोरनानै होनो सानदों गोदो बर'फोरा माइ आबादखौ ओ मोसौ मोसौनि गेजेरजों मोसौ एब नांगोल बैफोरनि गेजेरजों दुब्लि फोथारखौ एवस्रांनानै लायोमोन गिबियाव एवस्रां खांनायनि उनाव जेब्ला दु दुब्लि फोथारा गोमोन जायो बा बैहाय माइज्लि फोनो हानाय बा माइ गायनो हानाय मोनसे सुबिदा जायो। अब्ला बैहाय माइखौ गायो बा फैयो गिबियाव माइखौ गायग्रोआ गिबियाव माइज्लि माइनि जि बेगर बेखौ दैयाव सोमनानै बेखौ माइज्लि महर होग्रोयो बिनि उनाव माइस्लिखौ फोयो। बे माइज बेखौ फोखां नानै बियो जेब्ला एसे जौगोन अब्ला बै बैखौ जोङो खोथिया एबा माइनि जोलै होननानै बुंनाय जायो बै माइनि जोलै बा खोथियाखौ एसे जौनायनि उनाव जों बेखौ आखाइजों फुयोमोन गोदोनि समाव आखाइजों फुनानै बेखौ ओ जों जेब्ला दुब्लि फोथारखौ एवस्रांनानै दोननाय बा फोमोननानै दोननाय जायखौ जों सरासन सा रावाव बर' जानाय होननानैबो बुङो बै हायाव जों माखासे गामिनि मानसिफोरखौ न'खर न'खर थांनानै लिंनानै गावजों गाव मददथि होलायनायनि मुङाव सावरि बादालि जालायनाय। हिसाबै ओ माइखौ गायनानै लायोमोन आरो बेबादिनो माइ आबादखौ मावबोगासिनो दङ आरो जेब्ला बे माइ आबादा गोजौ जायो गोजौ जानायजों लोगोसे सोमखोर मिथिंगा मिथिंगानि महर लानानै मोनसे समाव फिथाइ थायो। फिथाइ थायनानै बै फिथाइफोरा जेब्ला मोनो अब्ला बै माइखौ जोङो गोदो ओ खासि जायखौ जों खासि होननानै मोनथियो बै खासिनि गेजेरजों जों आखाइजोंनो हानानै मुथि मुथि दि खानानै बै माइनि जि हाखोन्दा नारा बैफोराव गालाङोमोन आरो जेब्ला माइ मोथिया रानो बा माइ मोथिखौ न' सिम लाबोनो हानायनि मोनसे सुबिदा जायो अब्लानिया जों बैफोर माइनि मुथिफोरखौ ज' जुथुमनानै जों न' फारसे ओ दैखांनानै लाबोयोमोन आरो बैफोर माइफोरखौ न'आव लाबोखांनायनि उनाव जों फिन खनसेबाव मोसौजोंनो बैफोर माइफोरखौ गिदिं गिदिं मारा होयो बा नायोमोन आरो ना नानै जेब्ला बै माइ माइ फोरा माइ बिदांनिफ्राय सिरियो अब्ला बैफोर माइखौ जोंङो हुखांनानै जि जायखौ जों बरफोरनि मोनसे आंगो हारिमु होननानैबो बुंनो हायो। जाय बाख्रि होननानै बुङो जायखौ जों बाख्रि न माइ दोनथुमग्रा न बै आव बैहाय दोननाय जायोमोन आरो नाथाय दायो बै गोजाम माइ आबाद मावनाय बा जोंनि बरफोरनि आबाद मावनायनि गोजाम खान्थिफोरा खान्थिफोरखौ उन संबाय थायालासिनो बरफोरनि आबाद मावनाया दायो गोबां सोलायनो हमबाय।
उम
ओ दायो बरफोरा नांगोलजों हाल एवलिया बा मोसौजों हाल एवलिया दायो बरफोराबो गुबुन जौगाहारिफोरबादिनो ट्रेक्टर बा माखासे मेसिनारि मुवाफोरजों मेसिनारि जन्थ्रफोरजों हाल एवो हालखौ एवो आरो दुब्लि फोथारफोरखौ गोमोन खालामनानै लायो बिनि उनाव माइफोरखौबो दायो गोबां समावनो जों बेफोरबायदि मेसिनारि जन्थजों गायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरोखि बेजों लोगोसे लोगोसे गोरान आबादफोरखौबो दायो बरफोरा बे बेबादिनो गोनोखोआरि आदबजों मावनायखौ नुनो मोनो आं माइ आबाद बा बरफोरनि आबाद मावनाय आदबनि बागै सुंदुयै बे खोनखौनो नोंथांनिसिम बुंबाय।
औ
दा बिदिब्ला आंबो नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों ओंखायनो आं नोंथांनिसिम मोननैसो बाथ्रा सोंनो आवगायदों ओ दा सोंनो हागोन ना नोंथांनिसिम
औ हागोन।
अ ओ आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैनाय बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बरफोरा अनला अनला ओंख्रिखौथ खोनाखादों नोंथांङा अनला ओंख्रिखौ माबायदि आद -बै बा माबोरै ओ संङो बा माबोरै ओ संङो संनानै जायो बिनि बागै नोंथाङा आंनो इसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ
अनला ओंख्रियाहाय ओ बरफोरनि मोनसे मखजाथाव ओंख्रि बुंजायो हम ओमफ्राय अनलाखौ जोङो बायदि बिफां लाइफां बा बिलाइ बा बिबारफोरजों संनो हायो। जरै जोंङो बासुखा बिबारजोंबो जोंङो अनला ओंख्रि संनो हायो। ओमफ्राय आरो खारं बिबारजोंबो जोंङो अनला ओंख्रि संनो हायो। ओमफ्राय थालिर फस्लाजोंबो जोंङो अनला ओंख्रि सं नो हायो। आरो मुला बेदर फोराननाय। जोंबो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनो हायो आरो जोंङो लाइ बिलाइफोरजोंबो अनला ओंख्रिखौ संनो हायो बेफोर अनला ओंख्रिखौ थावनाय खालामनो थाखाय जोंङो ना गोथां एबा ना गोरान ओमफ्राय बेदर जेरै दाउ अमाफोरजोंबो जोंङो होफानो हायो।
औ
ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौहाय ओ हाबा आरो बाथौ फुजा बेफोरावहाय संनायखौ जोंङो नुनो मोनो।
औ
ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौहाय ओ खारै होनानै जोङो संनाय जायो ओ मोन ओ अन खारैआाहाय मोननै रोखोमनि थायो जेनेबा सदा खारै जोङो बायनानै मोननाय ओमफ्राय आरो जोङो थालिर फस्लाजोंबो जोङो खारैखौ बानायनो हायो जों बिजोंबो अनला ओंख्रिखौ संनो हायो
औ
अनला ओंख्रियाहाय बिदिनो ओ बर' हारिया सङो आरो बिदिनो जायो
औ नोंथाङा अनला ओंख्रि संनायनि नि बागै आंनो बेखिनिखौनो फोरमायनो सानदोंमोन नङासै
औ
औ बेयो नोंथाङा अनला ओंख्रि संनाय बा बर'फोरनि अनला ओंख्रि संनायनि बागै आंनो खोब मोजां भाबै सुंद'यैनो बुंफोरनानै होनायनि थाखाय आं नोंथांखौ ओ फिन साबायखर बावो ओ
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ
बिदिब्ला जों जोंनि जि दिनैनि रायज्लायनाय बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा दे गोजोननाय थाबाय
दे नोंथां औ